हेल' औ नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा? औ नोंथाङा आनदायो फ्रियैनो दङ ना?
औ औ ओरैनो दं।
अ' अब्ला नोंथाङा आंजों दान्दिसे सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन नङा होमबा?
औ औ हागोन नोंथां हाग
औ अब्ला नोंथांजों मोनसे गोनां सावरायनो थाखाय कल खामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां जागोन।
औ नोंथाङा जेसेबांखिनि हायो बेखिनिखौ फोरमायनानै फोरमायबानो जाबाय। ओ नोंथांमोननि जि ओनसोलाव अ' अब्ला आङो जि दिनैनि सावरायनाय नङा होमबा? बे सावरायनायनि सायाव सोंथिखौ आं खालामसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ जोंहा दायो सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय मैगं नोङा होमबा नोंथां? जोंनि खाथि खाला मोननाय नोङा होमबा जोंनि बा बारि खनायावनो मोननाय। बेफोरबायदि मैगं फोरनि सायाव जों सावरायगोन। आरो बेनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनियाव सोंनो सान्दों। ओ नोंथांमोननि ओनस औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फोरबायदि मैगं मा मैगंखौ बेफोर बायद दि मोननाय जायो। जाय जाय मेगंखौ जोङो माने मानलायो नङा होमबा? मानलानाय जेरै लेवा लेवा हारिनि मैगं लेवा हारिनि मैग गं नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगंखौ मोननाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायदो।
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलनि बारिफ्रावथ' नोंथां बिदि मैगंखौ बुहुद खिनिखोनो मोननाय जायो। जेरै जोंनिया माने ओरैनो माने प्रथेक बोसोरै माने हारसिंनो फैखाग्राखो आं खोन्थाग्रोनि। नोंथां जिहेथु जोंनिया माने खांख्रि खर'ला होननाय मोनसे मैगं दङ।
औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
बे मैगङाहाय माने जोंनि बारियावबो खिलियो आरो बे मैगङा। जाहानि न'आवनो खिलियो माने बे मैगंखौ माने गायलाय-गायलायलाय नाङा। जिहेथु बे मैगंआ माने। अलरेडि बे बोराय माबा थाखायोबा दंफां थाफायोबा।
औ।
माने सिङावहाय बेना माने बेदर थाखायो।
औ नंगौ नोंथां।
बो सम जाबानो बे हारसिंनो खिलिबोयो माने।
औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
औ माने बे खांख्रि खरलाया माने गाय खनसे गायबाथाय माने बे थाब बायानो थायो। रोदि थैयागौ मानि‌, माने बेदर थाबानो खिलिबाय थायो। खिलिबाय थायो माने बोसोरफ्रोमबो माने बियो गावनि सम जाबानो माने खिलिबोयो आरो बे। ओमफाय बे मोनस से थाबाय एनिफ्राय आरो बाखि दङ जोंहा खुमब्राफ्राबो जोंना बेगर सिरिबानो खिलिफिन नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों गायोबो खुमब्राफोरखौ जायगा नायनानै। जोंना सम जायोबा ओरै नोथ' खिलियो जेराव जेरावहाय माने खुमब्रा गायनाय जायगा दङ बेफोरावहाय माने हारसिं खुलिबोयो बेखौ जों फुलिखौहाय माने बासि बासि अबे जायगायाव गायबा मोजां जागोन माने इफोराव जोङो साइड लायै लायै माने गायनाय जायो आरो। जेराव जोंना जोंनिया माने मोसौ गलिफोर थायोना मोसौ गलिफ्रावबो जों गायो। उखुमफ्राव माल लानानै थाहैनायनि थाखाय आरो जोङो बैसां बानायनानैबो दै होयो। फुलिखौ गायनानै बेयो बिनिनो। औवा बिजौफोर दाननाय थायोब्ला औवा खाबथानानै होनानै मानला होनानै माने बेयावनो खुमब्राफोरबो जों थायहोयो।
औ नंगौ थारैनो नोथां।
लावबो थाबाय जोंना लावखौबो मोनो जोंथिहाय।
औ नंगौ नोंथां।
सबायबिमा, सबाय बिमाफ्राथ' बहुत रोखोमनि दङ।
औ नोंगौ नोंथां।
सेंङावबो जानाय सबायबिमा दङ ओ दैलांनि बो दङ। मेसेंनिया माने गाहाय गाहायाव थायनायबो दङ। बेखोथ' अब्लाबो मान लानायानोनो गोलैबाय बेबो।
औ मानलानायाव गोलैयो औ। आरोबाव मा दंबावो नोंथाङा फोरमायबावदो।
गरसि, गरसिबो दं जों जोंनि साइदावहाय आरो। गरसिखो मा होनो नोंथांमोननि थिंजजाय मिथियो जानो?
जोंनिखौबो गरसिखौनो होननानै बुङो नोंथां।
उम। गरसियाबो बहुत रोखोमनि थायो।
औ नंगौ नोंथां।
मोननै मोनथाम जातनि गरसि थायो।
औ।
आरो केरेला दङ। केरेला गोखा। केरेला फिसाबो दं। गिदिरबो दङ। थाइबें थाबाय जोंना, थाइबेंआबो बहुत रोखोमनि दङ। जेरै जोंना ओइ खाजि जाग्रा फिसा फिसा थाइबें। बेखौबो मोनो जोंनियाव, आरो मोसौ थाइबें होननाय मोनसे दङ गिद गिदिर गिदिर जायो। नोंथांमोननिखै मोनोना मोना?
औ बेखौबो जोंनि खिजायबो मोसौ थाइबेंखौनो होनना बुंनाय जायो नोंथां।
औ ओ। आरो जोंना नै दै माबा जोगोनारबो दङ।
औ नंगौ थारैनो जोगोनार।
जोगोनारनिखौ जोङो बिजौखौबो जायो। फिथाइखौबो जायो आरो फिथाइ गोरलै गोरलै जों बिजजौजों मिलायनानैबो जों जायो।
नोंगौ थारैनो नोंथां।
लावबो मोनो जों जोंनिथिंजायहाय। बेफोरखौ मोननाय जायो जों जोंनि ओमफ्राय नोंसोरनिथिं आरो बेलेग माबाफोर मोनबावो नामा नोंथां?
औ जोंनिखैजा मोननाय दा नोंथाङा जेखिनि फोरमायदों बेनि अनगायैबो जोंनिखै आरोबाव मोननो थांबावो नोंथां ओ नोंथाङा जेरै बुंखाबाय जोंहा सबायबिमा नङाहोमबा? सबाय बिमायाबो जोंहा मानलानाय मोनसे मैगङावनो गोग्लैयो आरो बै सबायबिमाखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाय बिमा होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
जोंनियाव बेखौ लेस्रा होननानै बुंनाय जायो नोंथां
लेस्रा
औ लेस्रा होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेखौ
आतसा आतसा
औ बेखौ लेस्रा होननानै बुंनाय जायो।
लेस्रा बुंनाय जायोना जोंनि बर' रावआव
औ बर' रावआव जों बेखौबो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव मोननाय जाबावो जिंखा
जिंखा औ औ
औ जिंखाखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ
मिथिगौ मिथिगौ मिथिगौ
औ बे जिंखाखौ
जिंखाखौ जोंनियावहाय माने बिदि ओरैनो आथिखालाव खम जालांबाय जिंखायाथ जोंनाया माने ओ गोलावबो थायो एसे गुसुंबो थायो थायो नङा होनबा?
औ नोंगौ थुमफ्रुबो थायो गोलावबो थायो
औ औ माने जोंनिखिजाय सिगां माने बै थुमफ्रु जिंखाखौ मोननो थाङोमोन बारै बारै बहुद माने खिलियोमोन आरो आथिखालाव जोंनि साइथिंजाय बे माने गोमालांनो हमबाय बारा गैलिया गैलिया माने इयो बे गोलाव जिंखाखौथ' जोङो जोंनिखिजाय सिगांनिफ्रायनो खम आरो बिदिनो बारिफ्राव मोनलाबायनो थाङा बाजारावहाय मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां आरो जोंनिखै बिनि अनगाबो मोन्नो थांबावो बहल
औ औ औ
बहलखौ मिथिगोना नोंथाङा
मिथिगौ मिथिगौ
औ जोसा बहल थायो जोंहा
औ औ औ
जोसा जोसा जोसा ओंखाम जोसा माइरं बायदि मोदोमो बियो।
नोंगौ नोंगौ
औ बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मानलानाय होननानै बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो मानलानाय होननानै बुङोब्ला जोंनिखिथ' बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थाइबेंफोराबो थाखाबाय जेरै खांख्रिखला होननानै बुंदों बेफोरबो थाखाबाय आरो लोगोसेनो जोंनिखै माबाबो मोननाय जायो नोंथां पटल बे पट'लाबो जोंना औ मानलानायाव गोग्लैयो नङा होमब्ला बे पटलफोरखौबो जों मोननो थाङो आरो लोगोसेनो बे पटल गोखैया जायखौ जों खुन्द्रि होननानै बुङो
फटल गोखै
अ पटल गोखै बे खुन्द्रि होननानैबो बुङो बेखौ बे गोखै
औ औ
बेखौबो जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो माने गोबां मैगंफोरखौ मानलानाय मैगं हिसाबै जोंनि ओनसोलावबो मोननाय जायो नोंथां, आरो बेनि अनगायैबो गोबां थाबावनो हागौ ओ गुबुन जिखिनि दंबावो बेखिनिखौ आं गोसोआव फैजोबाखै एसेनो
औ गोबां माने मोननाय जायोना मानलाग्रा।
औ मानलाग्रा होननानै बुङोब्ला जों गोबां मोननाय जायो नोंथां। जेरै जों गिबियावनो सावरायबोखाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ
आथिखालाव नोंथां बैफोरखौ बैफोर मानलाग्रा मैगंफोरनिफ्राय जों माबायदि माने मुला म्फा जानो हादों जाय बिथांमोना गायो, नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मुलाम्फाया माने बहु मानलाग्रा मैगंफ्रा माने माखासे जोंनि बिना ख स्थ'आवबो जों खस्थ' खालामा लाबासिनोबो माने बुहुदानो माने सहाय होयो जोंनि गामियारि ओनसो लनि फोरनि न'खरफोरखो आरो माखासे मानलाग्रा हाग्रानिबो दं जे माखासे
औ हाग्रानिबो दं नोंथां मा मा दं हाग्रानि?
हाग्रानि होनोब्ला जेनेबा जोंना ओरै खायला खायलाफोरखौथ' जों गायानो माने बे हाग्रायाव खिलियो जों बेखौ ओरैनो मोनजायो माने।
औ बेथ' नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
बेफोरखौ इफोरो माने मोननो थाङो आरो जोंना हाग्रा दङ माखासे माने ओ गोसोआव फैस्लाबा माने।
औ आरो बेनि अनगायबो गोबां थानो हागौ नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
जेरै नोंथाङा बुंबाय खायला
औ
आरो बेनि अनगायबो जोंहा गोबां मोननोबावनो हागौ हाग्रानि नङा होनबा?
औ औ औ खायलाफोरखौबोथ' जों गायानो माने जिहेथु बेनि फिथ मोननानै सिरिनानै थासिगोन बेनो आरो नेक्स्ट बोसोराव हारसिंनो खिलि बोफिनसिगोन।
माने बिदिनो हाग्रा हाग्रा मोननाय जायो आरो। बहलफोराबो नोंथां जोंनि बे माने आथिखालाव एसे खमायलांबाय। सिगां जोंना गय दंफां गय दंफां माने हारसिंनो खिलियोमोन।
औ नोंगौ नोंगौ थारैनो नंगौ नोंथां।
एसे खमायबाय आरो जोंनिथिंजाय।
थारैनो नोंगौ नोंथां। बेबो सैथो थारैनो। ओ नों-नोंथाङा जेखिनि फोरमायबाय नङा होमबा। बे थारैनो जोङो मिथिनो मोनबाय जिहेतु ओ मान हाग्रा जि बिफां बा मैगं थाइगं ना। बेसो मुलि जास ओ अब्ला जोंहा समावो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ
औ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा उननि समाव जों जाहाथे ओ बेबायदिनो नोंथांजों रायजलायनो खाबु मोन मोनो
औ औ
जों नोंथांनिसिम खोब साबायखर बावहरबाय नोंथां दे अब्ला औ औ दे नोंथां औ औ